हेलौ नोंथां खोनादों ना
हेलौ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों ना नोंथां औ मा खालामबाय दं नोंथाङालाय
आङो ओरैनो जनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय
अ आंबो बेनो ओरैनो जिरायनानै दोङो आरो नोंथांखौ नोंनाव मोनसे खोथा सोंनोसो कल खालामनाय जादों आरो
औ नोंथां औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ आङो सावरायनो नागिरनाय खोथायानो जाहैबाय बे फिथाइ सामथाइ फोरनि सायाव आरो जेनेबा फल बिदिनि सायाव औ जेनेबा जोङो मा मा फि थाइखौ जानानै माबैसा मुलाम्फा मोनो जोंनि देहायाव बेफोरनि बागै आरो जेन बा आं मिथिनाय बादिब्लाथ' बे जोंनि थैनि कारने जेनेबा बेफोर दालिम बेदना बेफोरो मोजां आरो उम फ्राय बे ओ जोंनि ओ स्किननि कारने बे आपेल ओ बे फोरो मोजां आरो जेन बा आरो आख्र बे वाल नाग जे होनो बेफोर मोजां आरो जोंनि सकिननि आरो बे आलमनफोरा आरो जोंनि खानायनि खारने मोजां होननानै आं मिथिनो मोनो आरो नोंथां आरो दे औ आरो बे जा ओमफाय लोङो ओ मा होनो अ
औ नोंथां
बे जोंनि स्किननि थाखाय मोजां होननानै बुंबोलाथाय बे गोजा गोजा मैगंफोरा माने स्किननि थाखाय मोजां होननानै मिथिनो मोनो आरो आङो जेरै मैगं फोरनि गेजेरावबो जेरै ओ सालादफोरनि गेजेराव बेफोर गाजर बिटरुट ओ माने आरो बे राङालाव आरो बिलाहि जेसेबां माने गोजा गोजा मैगं बा फिथाइ सामथायाइ दङ आरो बेफोर माने जोंनि खिननाय खाननाया मोजां होननानै आं मिथिनाय मोनो आरो जो ओ बे नारें खमलाफोराबो जेनेबा मोजां ना मिथियो आरो आंनो दा ओ नों नोंथा माने मिथिगौ नामा जे जोंनि देहानि थाखाय मा मा फि फिथाइ सामथाइफोरा मोजां जेनेबा मैगंफोरा बेफोरबायसा
औ आंथ' बिदि फिथाइ सामथाइनि बागै आङो एसेबां बिदि बारा मिथिया मिथिनाय बायदिथ' आङो बिदि आमलाइफोरा आमलाइ फोरखौ जोङो सानसेयाव थाइसे थाइसेब्लाबो माने जानो हायो जेसे बिसिनो माने जानो हायो थाइसे थाइसे खरै एसेनो जोंनि जिउनि माने देहानि थाखाय आमलाया मोजां आरो बेयो जोंनि देहायाव आइरन होयो
औ
आरो बिदिनो गोबां माने गोबां माने देहाखौ जौगानायाव माने बियो मदद खालामो आरो
औ औ
जेनेबा औ औ अ जेनेबा बे आमलाया माने मा भिटामिन होयो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ नामा
औ भिटामिनखौथ' आङो आमलाया मा भिटामिन होयो औ आं मिथिनाय बादिब्ला आंया भिटामिन होननाया सि भिटामिन बायदि मोनदों आङो नोंथां
औ नंग ौ सि फिटामिन होयो उ
आरो बिदिनो औ औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन
आरो जेनेबा नोंथाङा मिथिगौ नामा जे भिटामिन दिया माने भिटामिन दिखौ जों बहानिफ्राय मोननो हायो
औ बेखौथ' आङो एसे बारा मिथिलाय लांला नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो हायोबोला
औ औ जेनेबा जोङो बे आं फास्टनिफायनो खिन्थालांसै नो थां भिटामिन सि निफ्राय औ जेनेबा जों भिटामिन भिटामिन सि जोङो आमलाइ आरो बे जोंनि नारें खमब्ला ओ आरो जेसे माने गो खै बुस्थु जेनेबा एबाकाद' बेफोरनिफ्राय मोनो आरो जोङो बेनिफ्राय भिटामिन दि होनना बुङोब्लाथाय जोंनिया मेइन जाहैबाय बे फुंनि स सानदुङा बेरे फुंनि सानदुं औ बेखौ बेनिफ्राय मोनो आरो जों भिटामिन दि खौ आरो भिटामिन ए होनोब्लाथाय जोङो बे ओ भिटामिन ए आवहाय बे ना फिसा बेफोरो गोलैयो आरो ना फिसा ओ मैगं गोथां बेफोर गोलै आरो नोंथां आ बेखिनिखौल' मिन थिगौ आरो एसेबांबो मिथिया आं
औ औ
औ
नोंथाङा माने रैमालि जायखौ होनो आनारस बेफोरखौ जानानै माने माबायदि देहायाव मा मोनो एबा देहाया खहा जायो ना माने मोजां जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ बे रैमालिखौ जानानैथ' माने देहाया खहा जायोबायसा आं मोनाखै जेनेबा आं जानानै नायनायाव जेनेबा आंनि देहायाव बेफोरबायदि जेबो खहानि माबा फैयाखै आरो बेनिखायनो आङो जानानै जेबो खहा मोनाखै होननानै सानो आरो आं
औ
अ
नोंथाङा गोथावसिन मोननाय फिथाइ सामथाइफोरा फोरनि नामखौ एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
औ आं गोथावसिन मोननाय फिथाइआनो जाहैबाय बे नारें खमला आरो लिसु ओ बेखौ माने बांसिन मोजां मोनो आरो आङो नोंथां आरो बाखि बे थालिर बेखौबो मोजां मोनो जेनेबा जाहानिनि थालिर गोलावा जे औ बेखौबो मोजां मोनो बेनिफ्राय ओ आमलाइखौबो जायो गेजेर गेजेर आरो आपेलखौबो जायो बिदिनो गासैखौबोथ' जाजोबो अब्लाबो माने फेभरेट होनना बुंब्लाथाय बे नारें खमला आरो बे लेथसिखौनो होनजायो आरो नोंथां आरो खान्थालफोरखौबो जायो आङो जानायालाय नोंथाङालाय ओ माखौ मोजां मोनो
आंबो बिदिनो लिसुफोरखौ मोजां मोनो आरो थाइजौ होननानै बुङोब्ला मोजां मोजां मोनो आरो आंगुर बेल्ट बेफोरबायदिफोरखौनो आंबो मोजां मोनो आरो नोंथां
औ जेनेबा ओ नोंथाङा माने ओ नोंथांमोननि ओनसोल जा बे मा मा फिथाइनि माने आबाद खालामो नोंथाङा मिथिगौ नामा
जोंनि ओनसोलावथ' बिदि आबाद खालामनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां थालिरनि आबाद मावनाय जायो आरो बिदि लिसुफोरनि थाइजौफोरनि बेफोरखौनो आमलाइफोरनि बेफोरखौ खौ आङो मावनाय जायो होननानै आङो मिथिगौ आ बेफोरनि अनगा आरो बिदि आबाद होननानै बुङोबाथ' बयनिबो न'खराव फांफा फांफा बिदिनो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि माने बिफांफोर थायो आरो बिदि सिलिखाफोराबो' थ' माने गोबां बेयावबो केलसियामफोर थायो बिदिनो बेबो बांद्राय जायोबा बिबो देहानि थाखाय खहा थेवबाबो बियो देहानि थाखाय मोजांबो आरोना नोंथां
औ औ
बिदि होननानै आं मिथिगौ आरो नोंथांमोननि गिजाबो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरनि माबायदि आबाद मावो एबा मा माखौ आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायदो नामा नोंथां
औ औ जोंनिथिजा बेफोरदि फिथाइ सामथायाइनि आबाद होनोबाथ' थाइजौआथ' माने गासैनिबो न'खरावनो थाखागोन नोंथां थाइजौ खान थाल ओ आरो बे सिलिकाबो दङो आरो बे लेसु बेफ्राय न लेसु थाइजौ खान्थाल आरो आरो लेथुखु जे होनो जोङो लेुखु
औ औ नो
औ औ दे बेफोरखौबो माने गायो आरो ओमफ्राय गेजेर गेजेर सोरनिबा सोरनिबा न'खराव खमलाबो नुनो मोनो ओ आरो सोरबा बेयो थरमुसबो गायो
ओ नोंथां
आरो आनाररस फोरखौ गायो आरो सम बेफोरखौ
औ
औ बेखिनियानो आरो नोंथां बाखिया अ थालिरा दङ
औ नोंथां
अ
ओरैनो नोंथाङा एसे माने मेसें बोथोरफोराव मा मा फिथाइ सामथाय फोरखौ मोननाय जायो एबा मा मा फिथाइ सामथायाइफोरा देहानि थाखाय मेसें बोथोरफ्राव मोजाङै एसे फोरमायननो हागोन गोनना
औ औ नोंथां जेनेबा मेसें ओ बोथोराव मोननाय फिथाइ होनोबाथ' आं कमलाखौनो होनसिगोन मानोना आं मोजांबो मोनखायो नालाय औ कमला आ आरो खमला आरो बैग्रि बैग्रि होनजायो कमला बैगि आरो आरो मा मा दंमोनथाय बावलायलांबायसो आं नोंथां आ नोंथांआ गोसोआव दंबायसो फोरमायना होलाय आं बावजोबलाय लांबायसो
अ नोंथां आंबो एसे माने दा दैज्लां बोथोर जाना दं नालाय आङो मिस से बोथोरनिखौ मिथिला आङो दैज्लां बोथोरनिखौनो खोन्थ नामा नों
औ नोंदा औ खोनथाबाय
थ' जोङो फिथाइ सामथाय होननानै बुङोब्ला थाइजौखौ मोनो आरो जोंनि एरियाफ्रावथ' आपेलबोलखौ अलरेडि मेसें बोथोरबाबो दैज्लां बोथोरबाबो मोनो आरो बै समफारे समफ्रामफोरखौ दानि बो रावमोनो आरो ना नारें जुम ब्रा बेफोरखौनो मोननाय जायो आरो आरो लिसु आरो लिसु आरो लिथुखु बेफोरखौन' मानने दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो आरो नोंथां थालिरखौबो मेसें आरो दैज्लां बोथोरावबो मोननाय जायोमोन नामा
औ औ मोननै बोथोरावबो मोननाय जायो थालिरखौ
औ आरो बिनिफा फाय आङो आमलाइखौ आङो दैज्लाङाव मोन ना मेसेङाव मोनो आं बारा मिथिलाय लांला नों थां आङो बारा इसेबां
ओ आंबो बावलाय लांबाय नोंथां
ओम आरो नोंथाङा बिदिनो दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ मिथिबावगोन नामा
दैज्लां बोथोराव मोन्नायाथ' बे थाइजौ खान्थाल बेफोरनो जाहैबाय नोंथां नोंथाङा दानि बुंनाय फोरानो
औ औ
बिदिबा नोंथांजों रायलायनानै फिथाइ सामथाइनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय आरो बाय जोंना समाबो जाना फैबाय नों थां थ' दोनथ'नाय जाबाय आरो औ गोजोन्थों